नोंथां
मा खालामगासिनो दा नोंथाङा?
आंथ' ओरैनोसो दं नोंथां जिरायनानै।
होम्बा नोंथाङा आरोबो दसे सावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मा सावरायनोमोन?
होमब्ला आं नोंथांजों दसे मानो बर'फोरनि खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै जोंना मा होनो खेराइ फोरबोआ जों ना मा? बर'फोरनि धोरोमजों गोनां मा होनो धोरोमजों लोब्बा गोनां जोंना मा म मोनसि बयनिख्रुइबो मा होनो? देरसिन फोरबो नङा होमब्ला नोंथां?
आरो मा होनो बर 'फोरनि देरसिन फोर बेयो जोंना बाथौ धोरोमारि बर'फीरनि रायना मोनसे देरसिन फोरबो आर ना बे खेराइ फोरबोआ जोंना बे खेराइ फोरबोआव मा होनो माखासे दामजुखौ दामनाय जायो बे द फोरानो जाहैबाय जोंना मा होनो खाम जरासे सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि गंसे बा जरासे ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि गंसे मा होनो? बे सिबिनायनि समाव मा होनो दौदिनिया फंखौ मोखां गोसोम आरो मा सिफुंखौ गन्थं गोलाव होननानै बुङो आरोना? दामोनफोरखौ मा होनो दामसिनो
जोंना मा होनो बे खेराइ फोरबो खुंनाय समाव सिबिनाय हाबाफारिखौ जाफुंहैयो जोंना मा? गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बेफोर मुवाफोरा जाबाय जोंहा जोंना माने बाथौ बाथौ गायसनांगौ जायोना जोंना बे बाथौआव गासै मुवाफोरा थाजोबनांगौ ना जेरै सिजौ बिफां थुरुनसि बिफां ओमफ्राय मा होनोनो थथाम औवा ओमफ्राय बिदिनो माइरं गुन्दै दाइन जरा मा होनो खांख्ला बिफां जरा थामो खोना बिफां ओमफ्राय औवा गुबै थंब्रै औवा गुबै थंब्रै नांगौनो ओमफ्राय मोनगु दुब्रि हांग्रा- नांगौनो स'नानि आसथाम गंसे ओमफ्राय लाइजौ थालिर फिथाइ गय फाथै सिन्दुर धुप धुना माबा होनो खुन्दुं आवा गुफुर । थाव गुबै जेवारि बाथि माइरं जौ जरासे ओमफ्राय लथा जौबोनांगौनो ओमफ्राय जोंना जरासे लथा खुरै ओमफ्राय मा होनो खुरै गुबै गंसे नांगौनो ओमफ्राय खुननांगौ रायदों एबा गारला बेल गामबारि खामप्लाइ गंसे नांगोनो - ओमफाय जोंनिया मा होनो जोंना बे खेराइ फोरबो जोंना दौदिया मा होनो दौदिनिया बायदि रोखोमनि मोसाया बेफोर मा होनो बेफोर मोसानाय जाबाय मा होनो बाथौ गिदिंनाय सुथ्रालि मोसानाय ओमफ्राय मा होनो खफ्रि सिबनाय खैजोमा फनाय गान्दौलाबोनाय ओमफ्राय मा होनो सा गोलाव बोनाय एंखुर गेलेनाय नाव बोनाय ओमफ्राय खामाव बारखोनाय दाउ थै लोंनाय ओमफ्राय मोसाखावरि मोसानाय ओमफ्राय मावजि मेमब्रां गेलेनाय बेफोरबायदि मा होनो बायदि रोखोमनि मोसानाय मोसायो आरोना जोंना दौदिनिया ओमफ्राय मा होनो आं गिबियावनो होनदों जे बाथौ गिदिंनाय जोंना बाथौ गिदिंनाया मा होनो खाम, सिफुं ओमफ्राय जथानि देंखोजों मा होनो दौदिनिया बाथौ बिन्दोनि सोरगिदिं मा होनो गिदिं खन गिदिं खन मा जायो जोंना मोसायोनो आरोना बे बाथौ गिदिं खननाय मोसानायाव बेबायदिनो मा होनो निसय जोंनाव मा दङ सथ्रालि मोसानाय सत्रालियाव मा होनो दौदिनिया आगदाथिं थुंग्रि आरो मा होनो आगसिथिं दाहाल लानानै जोंना बाथौनि सोरगिदिं मोसायोनो आरोना रोनसोनद्रिबा रोनाव फाग्लिनि दावहानि खौ मा होनो बियो मोसायो होनना फोथायनाय जायो जेनामा खफ्रि सिबनाय बे कख्रि सिबनो बे मा होनो दौदिनि बे मोसानाया मा खालामो मा फोरमायो जोंना सुथुरनिफ्राय दागलांनायखौ मा गावखौ रैखा खालामनाय बा बासायनाय बे खायदाखौ दिन्थि होननानै साननाय जायो आरोना जोङो। दा खैजिमा फनाया मा जोंना फोरमायो दावहाथिलियाव सुथुरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौ बेखौ दिन्थिनानै दौदिनिया मोसायोनो आरोना जोंना खैजोमा फनाय मोसानायाव ओमफ्राय दङ बिनि उनाव मा गानद'लाबोनाय बे मा होनो गान्दुला बोनाय बे मानसा मोदायजों मा होनो मोैदायजों सोमोन्दों आरो ना सोमोन्दो दं बे गान्द'लाबोनाय मोसानायाव बे मोसानायाव मा खालामनो दौदिनिया मोसानाय बे मोसानायजों मा खालाम दिन्थिनो सथुरुखौ जों माबोरै होबथानायनि राहा बेखौ मा होनो मोनदां होयोना आरो जोंखौ ओमफ्राय मा साहा गोलाव होनाय सा गोलावबो मोसानायाव मा खालामनो दौदिनिया बे मोसानायनि गेजेरजों मा दिन्थियोनो दावहानि थाखाय थियारि जानायखौ दिन्थिनाय आरो ना मा अब्ला मा होनो सागोलाव मो सानायाव जोंनाव मा होयो जोङो दावहानि थाखाय माबायदि थियारि जानांगौ बेखौ मा होनो दौदिनाय मोसानायनि गेजेरजों मा सागोलाव बोनाय मोसानायनि गेजेरजों जोंना दिन्थियोनो आरोना दाना मुफुर गेलेनाय मुफुर गेलेनायनि मा होनो बे मोसानायनि गेजेरजों जोंना मा दिन्थि यो जोंना बे मा होनो माबायनानै फोथायनाय बोरायखौ मा हो जोङो मुफुरनि आखु गोनां होनानै फोथायोनो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो बे मुफुर गेलेनाय मोसानायखौ जोंनिया दिन्थिनो आरो नावबोनाय लावखार गसाइखौ लावखारफोरनि मोदाय होननानै फोथायनाय जायोनो बेखौ मा होनो कृष्ण गसाइ होननानैबो सिनायथि होनाय जायो होनदों। मा होनो गसाया बयनिख्रुइबोदेरसिन नङा होमबा जोंना इसोरानो। बेखौ मा होनो नाव बोनाय मोसानायनि गेजेरजों लुदिनाय दिन्थिनो मोनोना खामाव बारखोनानै मोसानाय जोंना मा होनो
बाथौ बोराइनि मा होनो महाराजानि फिसाज्ला मोदाय मा होनो राजखान्द्राजों बे मोसानाया सोमोन्दो दङ बे मोदाय मोसानायनि मुङै मा होनो सिबिनाय बावनाय बा समाव मा होनो दौदिनिया खामाव गारखोनानै मोसाहनि जों दाउ थै लोंनाय बे दावउथै लोंनाय मोसानायखौ जोंना दिन्थिनाय समाव मा होनो दौदिनिया बाथौ बिन्दोनि मोखाङाव दाउसा मासेनि खर'खौ बस'नानै मा थैखौ खुरैयाव आजावनानै लायो निफ्राय बाथौनि सोरगिदिं मा होनो मोसाखन मोसा मोसा मा बाथौ मोखाङाव दाउनि थैखौ लोङोनो‌ आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनो जोङो मा होनो बे दिना जोंना बर'फोरा बाथौ धोरोमफोरा मानो गोबां मोदायजोफोरखौ फोथायोना बे मोदायफोरा जाबाय ना जोंना बाथौ बोराय होमबा ओमफ्राय जोंना बेयावनो दङ आइलें आग्रां खैला खाजि ओमफ्राय राजखान्द्रा संराजा ओमफ्राय आलायखुंग्रि फानदारि रोनसोनद्रि बुलि बुरै लावउखार गसाय बेबायदिनो गोबां मोदाय दावदायखौ मा होनो फोथायोनो आरोना अब्ला आंनि बुंनाया बेनोसै अब्ला नोंथाङा माबा मोनसे सावरायनो गोसो दं नामा?
औ ओम गोजोननाय थाबाय नोंथां मोजाङै बरनायना होलांनायनि थाखाय आं दा नोंथांजों जोंनि मोनसे नेमखान्थि बा रंजाथाइ फोरबो जायखौ आमथिसुवा होननानै बुंनाय जायो। बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथां। दा आमथिसुवा होन्ना बुङोब्ला बेयो जोंना ओरैनो सानो थानोबाथ बियो जेबो रंजाथानाय फोरबो नङा बेयो जेबो रंजानाय जाया आरो बे फोर्बोआवहाय बे फोर्बोखौ जोंना ओ सानखौ फालि थेवब्लाानो बे फोरबो खौ जोंना फालिनाय जायो आरो आरो जों साफ्रोमबो बे ओ फा फोरबोखौ मोनथिना थानाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोनांथि दा जेरैहाय बर'फोरना‌ जोंना आमथिसुवा खालि माने बुहुमखौनो सुवा जायो होननानै जोंना फोथायनानै लायो आरो बेनिखायनो बे फोरबोआवहाय जोंना मा हा जावनाय हा बिफां लाइफां दान्नाय बिफांआव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोनाय हाबाखौ माव आरो दा बिदिनो आमथिसुवा फैनायनि सिगां जोङो मा खालामो बर'फोराहाय गोजौआव ननि दोनग्रा माइज्लिखौ गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो। बे गोजौआव दैखांना दोनोब्ला गला जायो बर'फोरा फोथायनाय दङ आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंना बे आमथिसुवायावहाय जोंना मा होनो सुवा जाजोबो होननानै फो फोथायखायो नालाय बेनिखायनो जोलैनि बेगरफोराहाय मा गला जायो होननानै बे जोंना माइज्लिखौहाय गा गोजौनिफ्राय गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो। आरो लोगोसेनो जोंना मा आंथिसुवा खालि बिफां लाइफांबो दानोब्ला लायनो बिफां एबा हाग्राया जाखांनो रोङा होननानै फोथायो आरो आरो बे फोथायनायजोंनो जोंना बिफां लाइफांखौबो दाननाय जाया आरो मि ओ बिदिनो जोंनाहाय ओ गोनां नङि हाग्रा बिफां लाइफां बेन्दों बेन्लाफोरखौ बे सानावनो एवस्रांनानै लायो आरो। लोगोसेनो आमथिसुवाखौ जोंना स्नि सान फालिनाय जायो ओरैनोहाय। बेनिफ्राय बे स्नि सानाव बर'फोरा जोंना न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ खान्थाल थाइ सामथायाइ जालायो आरो बुंनो थाङोब्ला बेहाय जेबो गाजा गोमजायै हाय बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जाया। बे बोरफोर फोरबोआवहाय जोंना फिथाइ सामथायाइ जि थायो बेखौनो जोंनाहाय न'आव थानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौहाय जोंना ओ न'नि जों न' ज' बा गामिनिजों सोरबा सुबुंफोरजोंबाबो ओ लिंस्लायनानैबाबो ज जोंनाहाय मा बे आमथिसुवा बे फोरबोआवहाय बा बे सानावहाय जोंना मा खालामो ओ फिथाइ सामथाय जानानैसो जोङो बैब ओ माबाखौ मा होनो बे फोरबोखौहाय जोंना फालिनाय जायो आरो। जेरैहाय जोंना आरोबाव बुंनो थाङोबा जोबथा सान खालि आमतिसुवानि जि स्नि सान बेनि जोबथा सानखालि जोंनाहाय न' बांसिग्रा हासिब लोगोसे हानि संग्रा दो दोख्राफोरखौ गारोजोबनानै मा खालामो गोदान लाबोफिनो आरो। जिहेथु गासिखौबो जोंना सुवा जायो होननानै फोथायो नालाय। बेफोर गासैखौबो गार'जोबनानै जोंना गोदानै लाबोफिनो आरो लोगोसे न' बांखौबो लिरस्राङो आरो जि जोमखौबो सुस्रांजोबो आरो। बेबायदिनो जोंना बे फोरबोखौ बिदाय होनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जोंना गासैखौबो लिरस्रांनानै माने सुस्रांजोब माने गोदान खालामफिननाय बायदि। ओ जोंना बे बिदि फोथुवा जायो होनना फोथायो नालाय बेखौ गोदान जाहाथे ज जों गोथार महरै लाबोफिननो थाखाय बे हाबाखौ जोंना खालामनाय जायो आरो। लोगोसेनो ओ बे आमथिसुवायावहाय जेबो गाजा गोमजाख फोरबो नङाबाबो बेखौ जोंना मिथिना थानाया गासिनिबो थाखाय गोनांथिखा। लोगोसेबो बिनि अनगायैबो आङो मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायबावनो सानबाय काति फोरबो बे काति फोरबोआहाय जोंना आसिन दाननि जोब खालि सानखौनो माने काति फोरबो हिसाबै फालियो आरो। बेनिफ्राय आसिन काति दानावहाय जोंना माइ दुब्लिफोरा सोमखोर महर लानानै माइआ थ थरायो आरो बे थरायनाय लोखि दुब्लिनि महरैनो बर'नि आबादारि समाजावहाय हास्थायनायनि माने खौरां लानानै फैयो आरो जेनेबा बे सोमखोर दुब्लिफोरा जेब्ला जोंना माइआ गोजौ गोजौ जाखाङो गोजौ गोजौ जाखांनाय जोंनाव जेब्ला मोनोब हमबोयो अब्ला एसे गोमो गोमो महर लायो बा सनानि महर लायो। बेफोरबायदिनो जेब्ला सोमखोर गासैबो फोथारफोराव जोंना सनानि महर लाबोयो। आरो जोंनाहाय बे फोरबोआवनो बा बे काति फोरबोआवनो जोंना बिमा लोखिखौ खुलुमनाय जायो आरो। बे थरायनाय माइ दुब्लियाहाय जोंना खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बर' आबादा बे काति फोरबोखौ फायलब ओ जेनेबा फालियो जाय फालि फालिनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बा थांखियानो जाहैबाय लोखिखौ जों आर'ज गाबो। जाहाथे बेफोर आबादफोरा गाज्रि जाया बा एम्फौ एनलाफोरा बेखौ अरनानै थाङा जे जेबो ओम उम बिनिफ्राय जोंहा लकसन जाया गाज जों जेब्ला जोंनि मुलाम्फानि थाखाय जि खस्थ' मावनाय बेफोर आबादा जेनेबा रैखाथियै थायो बेखौ लानानैनो जोंना बे काति फोरबोखौ ओ दिब आलारि बाथि सावनानै लोखिनिसिम आर'ज गाबनाय जायो आरो। बे सानावहाय जोंना मा खालामो मोनाबिलियावहाय सियाल गाबनायनि सिगांनो जोंना माइ दुब्लि आरो मैगं थाइगं बारियावहाय ओ आरो गलियाव मोसौ दोनग्रा गलियावहाय लोगोसे बाख्रियावबो आरो बाथौआवबो जोंना गासा सावो आरो। आबादारिफोरा अबंलाउरिनि खाथियावहाय आर'ज बयबो गाबो जाहाथे एम्फौ एनलानिफ्राय आबाद मावनायफ्रा जेनेबा जेबो गाज्रि जायाजासे मोजाङैनो थांनानै थानो हाथों बेखौ हास बायनानैनो जोंना गासाखौ सावनानै आर'ज खालामफैनाय जायो आरो बै सानावनो जोंना मा खालामबावो गोदानै गायनाय जोंना जेवारि सावनानै खुलुमनाय जायो आरो बे गासा सावनाया जोंना जाहाथे जोङो इसोरखौ जोङो आर'ज गाबनानै मोजांनि थाखाय जों बेखौसोर खौ मोजांनि थाखाय आर'ज गाबनानै जोङो गासाखौ सावोब्लाबो नांगिर बिगियानारि बिथिंजों जों नायनो थांबाबो जोङो मोनथिनो मोनो जे बे अरावहाय जोंना एम्फौ एनलाफोरा बारसोमनानै थैयो आरो जेनेबा बे गासा सावनायनि जोङो बिगियानारि खाान्थिखौ नायहैब्लाबो जों बेखौ मोनो ना बेखौ जोङो सोरां जोंनायनि बो होननानै बुंजायो बा सुबुंफोरा बुंखायोआनो बेवहाय जोंना जेबोथ' जानाय लोंनायनि मुखुब जाया जोंना बै समावहाय आबादारिफोरा न'आव जेबो दुब्लियावबो गासा सावनानै गासैबो जेनेबा गावनि माइ आबाद